औ नोंथां खोनाबाय ना? खोनाबायना नोंथां औ नोंनिखौ एसे खोनायाखै एसे मोजां रायलाय
गायखोना बायना
औ खोनाबाय खोनाबाय होनबा जोंहा ओ बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव रायज्लायनोसै नामा एसे
रायज्लायजागोन नोंथां राय्लायजागोन
होनबा जोंहाथ' बर'फोरा बहुद ओ ओंख्रि जायो। ओ जोबनो थाङै ओंख्रि दङ जोंहा दा बाहाय ओ जोंहा बांसिन मिथिजायो होनबा जोंहा ओ अनला सबाय आ नारजि नङा होमबा
औ नोंथां औ अनला सबाय नारजि लाफा
औ नोंथां औ
ओरैनो नोंथाङा मा साबसे गोथावसिन औ बे ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां
दे होमबा नोंथाङा नोंनि गोथावसिन सबसे गोथावसिन मोननाय ओंखफ्राय मा होनदोंमोन नोंथाङा
औ आंनि सबसे गोथावसिन ओंख्रियानो जाहैबाय सबबायजों दाउजों आरो
औ बे सबायजों दाउजोंखौ माबायदि सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ सबायजों दाउजों होनोबा जोंहा आ सबायखौ
ओ सबायखौ फास्टआव ओ गिबियावनो रुना लाग्रोनांगौ औ नोंथां ओ
अबेबा समाव खारै होयो ओ सोरबा सोरबा खारै होआ आरो माने जाय गा लायै जायगा संनाय जायो नालाय दा जोंहा खारै होयो। बा गुरै जायो आरो दा सबाया गोरा दा बेखौ फास्टआव होख्रेबनानै ओ रुनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेदरखौ माखौ होयो बेनि सायाव आरो जेनेबा सोरबा ओ अमा बेदर होयो सोरबा दाउ होयो नङा होमा दा बेदरजों बांसिन गोथावसिन जायो आरो सबाय ओंख्रिया ए माबो दङ' साम'बो दङ' साम'खौबो होयो दा बे खौ जोंहा बेखौ जा जा बेदरखौ होयो माने जा जाग्राखौ होयो
जाग्राखौ होयो बेखौ माने एवनानै लाग्रोनाय जायो औ नोंथां
ओमफ्राय ओ एवनानै लानानै ओमफ्राय सबायखौ माबा दालि बायदि सङो सबायखौ होनानै सामब्राम बानलु हरनानै ओ खारै हरो खारै होबा गुरै जायो ओमफाय जोंहा बेदरखौ हरनाय जायो दा बिदियाव टेस्ट नायनानै माने बायदिसिना गंगार दुन्दिया दुन्दिया दङबा बेफोरखौ हरो गोथावसिन जानायनि नङा होमबा दा बेनो आरो
मोननोसेै समाव दा बेनो आरो
उम
ओमफाय आरो मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनबावो नोंथाङा
ओरैनोथ' बर'नि ओंख्रि होनोब बा जोंहा लाइक आं गोथाव मोनो होनोबा ओ गासिबो गोथावलाय जोंनो अन ला होन सबाय होन नारजि होन माने जेखौ न'आव माने ओ बोथोर नायनानै मोनो बेखौनो जाजोबो आरो गोथाव मोनजोबो
बोथोर नायै बोथोरसो जाखायो नालाय मैगं थाइगंआ जों नि बर'फोर जाग्रा मैगं थाइगङा बोथोर नायै बोथोर जोङो दा बायदियाव फाथो मोनो फाथोनिफ्राय जोङो नार्जि दिरुनो बेबो जोंनि बर'नि आरो बे नारजिनि गोनांथिखौ फोजोबनो हाया आरोना बेयो जोंनि आसार खान्थियाव आसार खान्थि जेरै सारादुध धोरोमारिया सारादुफोरावबो जोङो बेखौ बाहायोना नोंथां
औ नोंथां
औ औ नोंथां नारजि नङाब्लाथ' जायाना जोंनि बर'आव
औ
आरो माखासे ओंख्रि दंबावो हाबाफोराव जोंनि धोरोमारि गो दोनिफ्रायनो जोंनि जोंनि औ बर' समाजाव बाथौआरिनि हाबायाव जेरै अनला ओंख्रि संनायाथ' गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रिना नोंथां बे गैयाबा थ' जोंनि माबायानो जायाना हाबा हाबा हुखायाव जेनेबा रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो था खाय बिसिनि लुबैनायखौ जेनेबा सुफुंहोनो था खायबो जोङो बेखौ बाहायोना नोंथां बे अनला ओंख्रिखौ।
दा नोंथाङा मिथिखागौ जोंहा बैसागुआवहाय ओ एक्स' एकथा नङा होमबा? एक्स'निबो बो बारासिन ओ गोखा गोखै मैगं खानाय खानानै जानाय जायो नङा होमबा। औ माने जोंहा बर'आव माने ओ जोंहा बर'फोरा मिथिंगाजों थाफायो नालाय मिथिंगानि सेर-सेर थायो दा मिथिंगायानो जोंहा बु बुहुत माने रोखोमनि माने मैगं थाइगं दङ आरो दा बे मैगं थाइगं बो बो जोंहा बासिखौ' बासिखौ' जाजोबो गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जों मिथियो जेरेखम। दिंखिया होन अलदर होन नङा होमबा।
औ दा बेफोरखौ जोंङा भाजा हिसाबै जायो औ। ओरैनो नोंथाङा बैसागुआवहाय। खोनादोंना नोंथां बे बैसागुआवहाय जोङो एक्स' एक था मैगं गोखा गोखै जायोना बे औ गोखा गोखैखौ मानो थाखाय फैजायोमोन नोंथां।
बे गोखा गोखैखौ माने जोंहा ओ आं बुंदोंना बावैसो सिगां माने एक्स' एकथा
एक्स' एकथासो दङा औ माने जोंहा मिथि मिथिंगानि बे मोनो मैगं।
बेफोरखौ जोंहा जायोबा माने ओरैबायदि मेदिसिन आरो आरो बेफोरो माने जोंहा अयनेन जानाय जायो नालाय गोखा गोखै नङाबा जायखौ होनो गोखा गोखै दा बे गोखा गोखै थैआ जोंनि देहायाव थांनानै बुहुत माने देहानि माखासे बिजानुफोरजों माने
जुजिनायनि चक्ति होयो आरो औ-औ नोंथां औ आरो जोंनि
अ मेलेम बेफोरखौ
फोथायोना आरो नोंथां। गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दंना जेनेबा गोखा गोखै बोसोराव खनसे जायोबानो जोंनि देहाया जेबो उन-उन जेरै जेनेबा फैबाय थानाय समफोराव जोंनि देहाया जेबो बेमार आजार जानो हाया बेखौ फोथायनानै जाबोनाय नेमबो दंना। जोंथ' दा इदिसो जेनेबा। गामियाव थानाय हिसाबै जों दा मिथियो नालाय नोंथां। बे एक्स' एकथा मैगं जायोबालायनो जोंनि ब र'फोरनि औ जेनेबा सुबुंनि देहाया फैबाय थानाय समफोरा जे बो बेमार आजार जाया बेखौ रोङो गोदोनिफ्रायनो। फोथायनानै जाबोनाय नेम दंना नोंथां।
औ-औ नोंथां औ।
आरो बे हाग्रा हाग्राफोराव जोंनि खाथि खालानि हाग्राफोरावहाय। रज'नाय माखासे बिफांफोरानो मैगं बे मैं मैगंफोरनिफ्राय जोङो दखान बा गलाफोराव बायनानै जोंहा गोबां ख खरसा जायो बे खरसानिफ्रायबो जों रैखा मोनोना इजियावनो खाथि खालायावनो थांनानै जों जोङो लायनोबो हाय ना नोंथां लायनानै संनानै जाब्रोब फैनोबो हायोना।
औ-औ नोंथां औ। ओ दानि जुगावथ' जोंहा नुनोबो मोनो नोंथाङाबो नुयोदां ओ।
ओ नुयो नोंथां नुयो बाजारओंसो बाजारफोराव औ नोंथां औ दाना दानि जुगाव माने
सिबो बर'फोरनि बाजारावहाय दाना ओ मैगं थाइगंफोरखौ ओ फालांगि खालामनाय नुनो मोनबाय नङाबा जों। औ माने जोंहा बे मैगं थाइगंनिफ्रायबो माने रां रुफा खामायनो हायो आरो मुलाम्फा खालामनो हायो।
न'खरनि माखासे जेनेबा बे बुस्थु गैयाबा जों सोलायनानैबो जालायनो हायोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ। माने गामि ओनसोलाव दाबो दं सोलायनाया ओ जेनेबा सोरबा जोगोनार हरोबा
हरोबा सोरबा खुमब्रा हरो औ नोंथां औ सोरबा ओ
आ आलु हरोबा सोरबा ओ माने मैगंजों मैगंसो
सोलायलायनाय नुनो मोनो आरो जों औ नोंथां औ जोंनिआ थ' सकआ गोजान गोजानावबा जों बेबायदि सोलाय सोल' खालामनानै औ जानाय नेमखान्थि गोदोनिफ्रायबो नुदों आरो नै दिनैसिसिमबो नुबोयो आरो
औ नोंथां औ
ओरैनो नोंथांमोननिजों जेनेबा सोरबा
आलासि थाङोबा माबायदि मा मा जाहोयो जोंनियावथ' आलासि फैयो बा गोजाननिफ्राय मानसि गोदान फैयोब्ला सबाय दाउ अन अनला दाउ अमाजों आलुजों भाजा बेबायदि ओंख्रि नङाबा आलासि सिबिनायखौ जाफुङा होननानै सानो आरो
औ औ नोंथां औ माने अमा अमायाहाय एकदमबारे नांथारगौ जायो नङा होमबा? जानायाव
गैयाबा जोंनि बर'आव जानाय लोंनाया कमप्लेट जेबा फुरा जाया होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो
औ अमाखौबोथ' जोंहा न'-न' न'खर-न'खर फिखायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ, अमा हांसो नङा होमबा औ नोंथां औ
अमाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आसार खान्थिनि माखासे जा जानाय लोंनायाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय आंखालखौ सुफुंबोगासिनो दं आरो आरो फाननानैबो जों गोबां न'ख खरनि खरसा न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो हायो बे अमाखौ आरो दाउ अमा फिसिनानैबो जों गोबां न'खरनि आंखालखौ गोदोनिफ्रायनो सुफुंबोनायखौ आं दिनैसिम नुबोनो मोनदों आरो
औ औ नोंथां औ
दा बेनो आरो जोंहा आलासि सिबिनाय होन माबा मोनसे फोरबो खुंनांगौ होन माने जोंहा मैगं थाइगं जोबनो थाङा आरो, औ नोंथां औ
औ
खाथि खालायावनो नायानो जा गुबुन आलदा मैगंआनो ज जा जोङो खाथि खाला आगाननै आगानथाम बारबानो मोनोना नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा समनिबो आंखाल समाबो जाबाय उन समफोरावराय जेनेबा दा थ जोङो मिथियैखौबो मोन्थिनो मोनो ने नोंथां औ नोंथां औ
ओ जोंनि बर'नि ओंख्रिनि बादै रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बहुद आं मिथियैखौ खोन्था हरनाय जाबाय नोंथाङा औ नोंथांजों होमबा ओ जों
ओ जोङो उनावहाय गुबुन आयदानि सायाव ओ राय्लायफिनसै उनावहाय नङा होम्बा? औ नोंथां औ औ दे होमबा नोंथां साबायखर, औ होमबा नोंथां ओ दोनथ'लायसै ना होमबा नोंथां औ नोंथां औ
औ दे होमबा नोथां